औ खोनादों।
औ।
मा खालामदों?
ओ आङो बिदिनो ओरैनो दंथ'यो दा जेबो खालामथ'वाखै। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो दंथ'यो बिदिनो। लामायाव थाबायदों अम। फुंनि बेरे फुंजानि बार जादों।
औ। मोजाङानो होमबालाय अब्ला दिनैहाय जोङो आं न'आव दङ दा। दिनैहाय जोङो माने बिफां -लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा?
औ जागोन । मानि फारसआव गिबियाव मा- मानि- मा फांसेनिखौ रायलायगोननो जेनेबा।
गिबियाव माने आङो जेनेबा बिदिनो हाग्रानिखौबो न'आवबो माने एखेयानो थायो नालाय खायनो न'निखौनो सावरायगोर नोसै दां। ओमफाय नों नोंथांमोनहा मा -मा बिफांफोर दं जेनेबा
जोंहाथ' न'आव गिबियावनो आं -आंनि हिसाबाव दङ नुबाय थानायानो गय बिफां- गय बिफाङानो जोंहा न'आव गोबां माने बांसिन बिबांनि गय बिफां दङ ओमफ्राय गय बिफांनि अनगायै आरो दङ औवा बिफां आरो मिस थां दं बिदिनो गाम्बारि बिफां दं आरो दङ माखासे बिफांनि नामफोरखौ मिथिनो हाया मिथिया आं थाइजौ बिफां थाइजौ बिफां फांथामसो दं ओमफ्राय बिदिनो नारें बिफां दं नारें जुमब्रा होनोना बे दं आरो बिदिनो दंसाबो बबेबा- बबेबा मिसामारिबो दं मोनसे न नोंसिनावलाय मा- मा बिफां दं?
जोंनावबो बिदियानो गिबियावहाय गय बिफायानो जाहैबाय। ओमफ्रायो बिनि उनाव नालेंखल बिफां दङ। बिदिनो गाम्बारि फिफां, साल फिफां ओमफ्रायो औवा दङ थाइजौ फिफां, खान्दोल फिफां ओमफ्राय बिदिनो गिदिर- गिदिर माबा बिफांखौ फाइन थ्रि बिफांखौ नुनो मोनो आरो जोंथिंजाय मेल्लायानो मोनो औ।
होमबा नोंथांमोना माने बिराद गिदिर बागान दं नामा बिफां लाइफां
बिफां लाइफांनिथफां बागानथ' गैया बिदिनो गायनाय दं आरोोना न'आवहाय।
औ।
औ गायनाय दङ जेनेबा गाम्बारिफोराथ' गायनांगौ जायो नालाय। सालफोरा गायनांगौ जायो फिफांफोरा मिलायोमोन नोंथां आरो
होमबा जाग फिथाइ जाजा ग्रा मा मा
अ फि थाइ जाजाग्रा होनबाथ' जोंनियाव थाइजौखौ मिथियो खान्थाल मिथियो नालेंखरखौ मिथियो ओमफ्रायो बिफां होननानै बुङोबा थालिरखौबो मिथिबावो आरो बेफोरो दङ आरो फिफांफोरा औ गय फिफांबो दङ जोंहानियाव
औ आजिखालि बेसेन गोसा बेसेन गोसा फिफां मानसिफोरा बिराद गायसोयोना औ नोंसोरनिथिं होनबा मा मा बेसेन गोसा फिफां नुनो मोनो
बेसेन गोसा होनबाथ' जोंनिथिं साल गाम्बारि बिदिनो जिया थिथासाब बेफोरखौ मोनो आरो बेसेन गोसा होनबा बेफोरनि माने औ सिगुनफोर माने बेफोरनि माबायाबो मा होनो बिफांनि बिफाङा माने बेसेन गोसा जायो आरो माने गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानिफ्राव जेरै न' लुनायफोराव माबा टेबोल सियार बानायनाय थुलफोर बानायनाय बिदियाव सोलियो आरो बिनि थाखाय बिदिनो साल गाम्बारि सिगुन बेफोरखौ माने मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय नोंथांमोनथिंलाय मा मा बिफांखौ बांसिनै मोननाय जायो बेसेन गोसा होनोब्ला
बेसेन गोसा बिफां होनोब्ला जोंनिथिंजाय गाम्बारि सिगुन सोमब्लि तिथा साफा आरो सन्दन बिफांबो दङ जोंथिं बिदिनो चन्दनाबो न'खर थाम न'खर ब्रैसो बिदिनो दं सन्दनाबो बेसेन गोसा थारना फिसायावनो थुख्रासे सन्दननि दामानो बेसेबांबा बुरजा बिदिनो दङ गुबुन गुबुन बिफां बिदिनो बिजनेस खालामो बिफां दामि दामिनि गिदिर-गिदिर कम्पानिफोरा बिहरो सियार बानायनो माबा माबि बिसिना आरो खोर खि बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होनाय मुवा बानायनो थाखाय बिफांफोरखौ माबा हिसाब अर्डार खालामो आरोना बेसेनगोसा बिफांफोरखौ
बिदिनो ओमफ्राय फिथाइ जाग्रा बिफांफोरा मा मा दं नोंसोरनिथिं
फिथाइ जाग्रा बिफां होनोब्ला जोंथिं बांसिनानो थाइजौ दं खान्थाल दं आरो नारेंखल दं गय दं नारें नारें खमला दं। बिदिनो थालिरबो दं बिदिनो मोनलाबायो गोबां, फिथाइ सामथाइ थाइग्रा फिफां थाइना गासिब खौबो मोनजोबो आरो जोंथिंजाय औ ओम होमबा नोंथांनाव बे, गय बिफां खौ माने मारै खेथि खालामो बिनि बागै खिथानो हागोन नामा?
गय बिफां होननानै बुङोबाथ' गय बिफाङा माने बिफां जानो थाखाय माने बिनि फिथाइखौहाय माने बिनि फिथाइखौ माने मा होनो माबायावहाय बिदिनो प्लास्टिक खुरै बायदि मोनसे दं आरोना बेवहाय माने, बिनि फिथाइखौ माने हाजों फबनानै दोनो आर ना माने बेखौ हाजों फबनानै दोननानै माने बिनि फुलिखौ मोननो थाखाय माने बेखौ माने गायनानै ओरैनो दोन्थ'नाय जायो आरो ना जाहाथे बियो फुलिया एसे देरोब्ला बे गायस्लायजानाय बायदि आर ना? उनाव बियो माने बिख खौ माने गोबाङैनो गायनाय जायो मानो होनबा गय फिथाइ आथ' गोबां जायो नालाय फांसे गय फिफांनिफ्राय जों गोबां फिथाइ मोननो हायो नालाय बिनिथाखाय जोङो बेखौ माने बानि फिथाइखौ बिदिनो खुरै मोनसे प्लासटिकनि खु खुरै दं माने बेयावहाय माने फुलि हिसाबै जोङो गायनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे फुलिखौ माने एसे फुलि माने देरजासिमाव बेखौ माने बेयावनो दोननाय जायो आरोना जेब्ला फुलिया एसे देर खोन्दो देरलांनानै माने एसे देर हाङो आरो ना गिदिर जाहाङो अब्ला बेखौ माने लांदां जायगा जेनेबा न'नि खाथिफ्राव अबबा दुब्लिफ्राव माने बेखौहाय गायस्लायहैनाय जायो आरो ना माने बे जाहाथे बे देरबाय नालाय बे देरलांनानै, माने बे गेद गिदिरसिम माने फिथाइ थाइजासिम जायैनि थाखाय बेखौ माने बे फुलनिफ्राय लांनानै बे लांदां जायगायाव गायहैनाय जाया आरो ना द'खर गोजान गोजाननो, बेबायदिनो खालामनानै बिनि खेथिखौ खालामो आरो ओमफ्राय नोंथांमोन थि जों बिदिनो फि दे ओ इदिनो नोंथांमोनथिं ओ मा होनो नालेंखर फिफां बेखौथ' मोननाय जाखाय ना नालेंखर फिफां थाइजौ फिफां खान्थाल फिफां बेफोरबायदि फिफांखौ नोंथांमोनहा मायाव बाहायो माने मायाव इउस खालामो नोंथांमोनहा,
एफोरबाय बिदि बिफां होनोब्ला बांसिनानो बेसिकेलि माने गोबां मानसिफोरानो फिथाइ सामथाय जानो थाखाय बाहायो आरो ना बिदि, फिथाइ सामथायाइखौ जानो थाखाय आरो न'खरनि माने माखासे नांगौथिखौ सुफुंनो थाखाय बे, बे बिफांनि फिथाइ सामथाइफोरखौ बाजार एबा टाउनफोराव फानहैनानै माने रां आरजिनो थाखाय माने बे बिफांखौ गायो आरो बांसिनानो, खामायनो थाखाय न'खरनि, नांगौ जानाय बेसेनखौ सुफुंनो थाखाय, आरो माखासे फिथाइ साम बो जानानै मोन नांगौ जानाय भिटामिन प्रटिन बायदिफोरखौ मोननो थाखायबो माने बे फिथाइफोरखौ बाहायो आरो बिनि फिथाइफोरखौ,
औ ओमफ्राय बिफांखौ मायाव बाहायो नों नोंथांमोनथिं
मा फिफांखौ
जेनेबा बे मा होनो नालेंखल बिफांखौ मायाव बाहायो ओमफ्राय थाइजौ फिफांखौ मायाव बाहायो, ओमफ्राय खान्थाल बिफांखौ मायाव बाहायो जेनेबा बनफोर माबा, दंफांफोर मायाव बाहायो मा बाहाय लुनायफ्राव
बिदिनो गिदिर गिदिर बिफां बेफोरथ' एसेबां न' बानायनायफोरनि थाखाय बिदि बिफांखौ इसेबांथ' बाहाया दस्रा थायोना गिदिर थखथाफोरनि थाखाय बाहायो बेफोर थाइजौ बिफांफोरखौ जेरै न'फोर बानायनोबा थखथा नांगौ जायो बिदिनो प्लास्टार सिमेन्ट होनोबा बेफोराव दालायनो थाखाय थखथा हिसाबै बांसिनानो बाहायो आरो बााथाम हिसाबैथ' इसिबां मोजां माने जायाबादि मोनदों आं बेफोरखौ बिदिनो जयग' होनो थाखाय खायबो बिदिनो जयगआव होनो थाखायबो। बाहायो आरोे बिदिनो बन जानो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय। फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय आरो नारेंखल फिफांनि फिथाइनि बिगुराथ खारै खालामनायावबो जायोना खारै बेफोरनो बाहायो आरो ना। नोंसिनिथिं बा थालिर बागान
थालिर बागानाथ गो गोबाङानो दङ औ दंनाया।
औ थालिरखौ माबायदि जेनेबा बागान खालामो मानसिफ्रा
थालिर होननानै बुङोब्लाथ थालिरा माने बेहा माने माने गावनिहानो माने बेदर थांनानै माने बियो माबा बोयो आरोना बेदरथ नङा माने गाजा खिलिबोनाय बायदि जायो बियो। बेनिफ्राय माने बिनि गाजा खिलिबोनायखौनो माने बेखौ दा माने रोदाया बे थुबजा जायो नालाय गाहायाव बेखौनो माने दाननानै माने बेखौ गाय गुबुन जायगायाव गायस्लायबा बेनो आरोबाव बिनि गाजा खिलिबोनायानो माने बेयावहाय बागान खालामो आर ना माने बेखौनो गायस्लायै गायस्लायै माने गोबां जायो आरो जेरै औवा औवायाबोथ थिग बेबायदिनो जायोना गाजा मेरला ओंखारो फांसे गायनानै होयोब्लानो रोदा माबाजों थिग बेबायदिनो थालेर जोंथिंजाय माने मा होनो बिनि गाजा ओंखारनाय रोदाखौनो माने दाननानै जा दाननानै लायनानै बेखौहाय माने लांदां जायगाफ्राव माने फुलि माबा हिसाबै बेखौ गायहैनाय जायो आरो ना गोबाङैनो
औ बिदि आरो ना नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय होमबा
औ औ नोंथांनिफ्रायबो गोबां खोथा मिनथिनो मोनबाय मिथियै खोथा मिथिबाय। अब्ला नोंथां जाथ सिखो नामा दे। समाबो जाबाय औ दे।